खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों
अ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दायोथ' नोंथां नै आङो ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै
अ खबरफोरा मोजां ना नोंथां?
खबरआथ' बरथमान मोजाङानो नोंथां
अ मोजाङानो ना होनबा
मोजाङानो मोजां
औ ओ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामथ' जाथ'वाखै नोंथां
औ होमबा नोंथांजों आङो दसे सम सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां सावरायजागोन
ओ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन ओ नोंथाङा एसे एसे दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा दावबायनानै माबायदि मोनो एबा दावबायनानै माबायदि जों सोलोंथाइखौ लानो हायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन थारैनो
दा ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' जोंहा ओ जोंनिनो जेनेबा जोंनि जिउआवनो सोलिबाय थानाय मोनसे ओ हाबाफारि होननानै ओमफाय बुंनो हायो आरोना दा दावबायनाया जोंनि सुबुं जिउनि थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे ओ
हाबा होननानै आं सानो मानो होनोबा जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माने गोबां गो रोखोमनि माखासे रोंगौथिफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो बा गुबुन गोबां लोगोफोर लोगो मोनो जाय लोगो फोरनियाव माने ओ गुबुन सासेनियाव गुबुन सासे गुबुन सासेनिया गुबुन गुबुन मोनसे जेन'बा ओ रोंगौथि बा नलेज थायो दा बैफोर नलेजफोरखौ जोङो सेयार खालामलायनानै जोङो माखासे बिथिङाव जौगाथाय बा गावारि बिथिङाव जों जौगाथाय लाबोनो हायो आरोना नोंथां
औ औ
बे ज लोगोसेनो जोंहा मा होनो गोबां जायगा दावबायनायनि बिथिाव माने गोबां गुबुन गुबुन जायगा नुहैगोन गोबां मोजां मोजां नुथायफोर खौ जों नुनो मोनगोन जा जोंनि साखाथि फाखाथियाव मा बायदि सलिदों बा मा बदि थासारि सोमजिनानै दङ बा जोंनि मिथिंगा माबायदि समायना बा बै मोनसे जायगानि नुथायफोरा माबायदि समायना बेयाव थासारि फोर माबायदि सोलियो दा बैफोरनि माखासे नलेजफोरखौ जोङो बिदि बेरायोब्ला मोनो आरोना नोंथां? दा जेरै जेन'बा मोनसे दा जोंनि हादोराव जेन'बा जि सोलिबाय थादों बेखौ जों एसेब्लाबो मिथिगौ नङा होमा नोंथां?
औ औ
बै दा बिदिनो माने बै गुबुन हादोराव बो माबायदि सोलिदों बा माबायदि रायजो खुङो बिसोरो मा होनो माबोरै गावसिोरनि न'खरखौ दाबोयो माबोरै रांखावरि आरजियो बिसिनि लाइफ स्टाइला मा दा बखौ जोङो मोनथिनो थाखायब्ला मोनथिनोब्ला जोङो गुबुन हादोराव बा गुबुन जायगायाव जों थांनांगोन बेराय हैनांगोन बेरायनानै इसे भिसित खालामननांगोन नाय गोन माबायदिय माने बिनि सुबुंफोरा माबायदि गावनि जिउ राहा खुङो दा बेफोरबायदिखौ माने मा होनो बैफोरबायदि बेरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो नुनो मोनो। आरो दा बेबायदि जेन'बा जोङो बेरायनाया माने मोनसे मानसिनि बेखार खामानि नङा। जोंहा बे बेरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां गियान रोंगौथि मोनो दा बेबायदिनो दानिया होननाय बायदिनो जेन'बा जोंहा गुबुन दाबसे जायगानि माखासे सोलोंथाइ लानायनि आसारखान्थि नियम बा जोंहा हा मा होनो रंजानाय कालसार बायदिफोरखौबो जोङो माने सोलोंनानै जों ज गावारि जौगाथाय लाबोनो हायो लोगोसेनो जोंहा जोंनि सम समाजखौबो जोङो जौगालांनो हायो मानो होनोबा गुबुन हादोर जोंनि हादोरनिख्रुइ जि गुबुन गुबुन हादोरा जौगाथायायोबा जौगासिनावहाय दङ। होयो दा बैफोरबादि हादोरनि माखासे थांना थानायनि राहा लामा बेफोरखौ जोङो सोलोङो सोलोंनानै सोलोंनो हायोब्ला जों बेखौ सोलोंनानै जोंनि हादोराव जोंनि समाजाव जोङो लाबोयोब्ला जोंनि समाजाबो जौगागोन थारैनो नङा होमबा नोंथां?
औ
खौ जों माने बेरायनायनि गेजेरजों मोननो हायो बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि माखासे गोसो गोसोआव जमा जानानै थानाय दुखु दाहा बा मेंनाय गोसो दा बै जो बबेबा मिथिंगा समायना गोा मिथिंगायारि हाजो जिं जिं बिफां लाइफां सारि सारि दैमा जिरि जिरि बोहैनायनि जि थान्दा बेफोरबायदियाव माने जोङो जिरायनानै थाहैयोब्ला जोंनि माखासे जोंनि खर'नि मेनसन बा गोसोनि माखासे ओ बुलाय बुजाय जाय जानानै थानाय माखासे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो बावगारनो हायो आरो जोंनि गोसोखौ जोङो थाजिम थान्दा बा फ्रेस जोङो मोननो हायो दा बैफोरबायदिया माने बेरायनायनि गेजेरजों बा दावबायनायनि गेजेरजोंसो मोनो आरोना नोंथां दा जोङो बे दावबाय आनायाबो गोबां रोखोमै दङ जोंहा नोंनि आथिं गावनि आथिंजोंनो बा मा होनो साखाथि बाखाथियाव थानाय ओनसोलफोराव जोङो बाखाथिनि जायगायाव जोङो दावबायनानै थाबनानै जो थाङोा बिदिनो एसे गोजानावब्ला साइकेलफोरजों थांयो बिनिफ्राय गोजानसिनावबा जोङो बायिकजों बा गारिजों थायो आरो गुबुन बिदिनो गुबुन जायााव थांनाय गोजान गोजानाव थांनायब्ला जोङो जोंहा गोजौजों बिरखं दङ जोंहा हा हामेला बेरखम दा बिनि गेजेरजोंबो जोङो थांनो हायो दसे समनि गेजेरावनो जोङो मोनहैयो। दा मोनहैनानै जों हजोंनि माखासे आसार खान्थि नियमफोरखौ जोङो सोलोंनानै जोंनि हादोर लाबोनो हायो बेफोरबायदि आरो जानाय लोंनाय थानाय गासिबो मावनाय दांनाय बैफोरखौनो जोङो माने सोलोंहैनो हायो बा नुनानै जो सोलोंना जोंनि हादोराव जों लाबोनो हायो गावनि जेन'बा थांना थानाय माखा माखासे राहाफोरखौ जोङो गोरलै खालामना लानो हायो सोलोंनानै दा बेफोरबायदिनो आं आंनि नुहुरनायाव माने बेरायनायनि माखासे ओ मुलाम्फाखौ आं बेखिनियाव बेसेबांखौनो बुंबाय माने आंनि मोनदांथिजों दा नोंथाङाबो नोंथांनि मोनदांथि बायदिय माने ओ मा होनो बेरायनानै जे सुबुङा माबायदि जौगाथायाइ मोनो बा बेरायनाया सुबुं बिनि जिउआव माने गोनांथिनि अंला नङा मानो बेरायनांगौ दा बैफोरखौ नोंथाङाबो एसे मा होनो नोंथांनि मोनदांथि बायदियै सानहरनानै माने गुवा ारै एसे फोरमायनानै होदो होननानै आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
औ औ।
औ
दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनाया मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
जोंनि थांनानै थानाय समावसो जोङो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो दावबायनायनि जों एक्सपिरियेन्सबो लानांगोन। अब्लासो जोङो गोबां सोलोंथाइखौ जों मोननो हायो। माने जों गोबां बेबायदिनो सोलोंना लानो हायो आरोना जोङो जेरै दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां जायगाफोर जों नुनो मोनगोन बेबायदिनो गोबां माने हारिनि मानसिफोर एबा गुबुन जायगानि मानसि बेफोर जों जोङो मिट खालामलायनानै एबा जों बेबायदिनो ओ गोबां मानसिफोर बिदिनो दिफारेन्स टाइपनि जेनेबा जेरै बेलेग बेलेग हारिनि मानसिफोरजों जोङो लोगो मोनस्लायनानै जों बिदिनो रा स्लायलायनानै एबा जों गुबुन जायगायाव थांनानै जों बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ लानो हायो आरो ना जोङो जों गोबां माने इन्जय खालामनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि जायगाया माने जों गुबुन जायगाया एबा बेबायदि जायगाफ्रा माने जोंनि मिथिंगायारिया जोबोद माने समायना एबा जों दावबायोब्लासो जों नुनो मोनो नङा होमबा? जों गुबुन जायगाखौ गुबुन जायगाया माबायदि समायना एबा गुबुन जायगानि नेचारफ्रा माबायदि बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो लानो हायो आरोना। दावबायनाया मोनसे फानि खालामनाय नङा एबा जोंनि माने दावबायनाया जों माने मानसिफ्रा सानो अ बेरायनाया जेनेबा बबावबा थांनाया बेबदिनो गारि जि लामा एबा बेबायदि सानो आरो ना दावबायनायजों जों गोबां बां माने एक्सपिरिेन्स लानो हायो मानो होनोब्ला दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जोङो दावबायोब्लासो जों गोबां माने जायगाफोरखौ जों नुनानै एबा गुबुन मानसिफोरखौ जों नुनानै अब्लासो जों सोलोंथाइखौ जों लानो हायो आरो ना।
औ।
गोबां माने बेबायदिनो क्रेटस खालामनो हायो जोङो एबा जों बेबायदिनो मेमरिसफोरखौ जों लाखिनो हायो जोंनि लाइफआव जों माबायदि जों दावबायदोंमोन एबा जों माबायदि दावबायनानै जों गुबुन हारिनि मानसिफोरजों एबा जायगाफोरखौ जों आहाय जों माबायदि मोनो एबा जोङो गावनि मबाइलफोराव जों दावबायनानै दावबायनाखौहाय जों बे बिदिनो फट'ग्राफ एबा जोङो मेमरिस मेमरिकेल लाखिनो हायो।
औ नोंगौ।
एबा जोंनि उननि फिउचाराव जोङो जेनेबा अ बै समाव जों बेबायदि बेरायहैदो दोंमोन एबा दावबाय हैदोंमोन जों बै बै स बे समखौ माने गोसोखांनानै जों मेमरिबोल जागोन आरोना। अ जोङो माने बेबिदिनो गोबां माने जोङो ओ लोगोफोरजोंबो जोङो बेदिनो दावबायनांगौ एबा जों हायोब्ला गावनि फेमिलिजोंबो ओ बि इजित खालामनान नायनांगौ अब्ला जों ओ बुजिनो मोनगोन जों माने ओ माबायदि थासारिफ्रा एबा गुबुन जायगानि थासारिया माबायदि जों बे खौहाय माने जों फेमिलिफोर एबा लोगोफोरजोंबो जों भिजिट खालामना नायनांगोन। माबायदि जायगाफ्रा बिउटिफुल एबा माबायदि हाजोफ्रा माबायदि समायना जों बेफोरखौहाय ओ नायबिजिरनांगोन। जों दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो बेफोरखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ माने गुबुन जायगाफ्रा माबायदि समायना एबा माबायदि पेसफुल इनभारनमेनफ्रा एबा बेफोर खौ जों नायनानै जोङो रंजाखांनो हायो जोङो जोंनि गोसोफ्रा माइन्दफ्रा फ्रेस जायो एबा रिलेक्स जायो। जों अब्लासो जों मोजां माने माइन्डफ्रा फिलआ मोजां जागोन आरो ना। जों माने डिसटिसियेससनखौ जोङो भिजित खालामबासो जों बेबायदिनो माइन्दफोरखौ जों गोबां माने फ्रकास फकास खालामनो हायो। जों बेबिदिनो ओ गुबुन जायगाफ्राव जों थाङोब्लासो माने जों गोबां माने सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो। माने दावबायनाय होनोब्लाथ' गोबां माने जोङो दावबायनो हायो जों। जेरै स्कुलफ्रावबो बेबिदिनो दावबायनाय लाङो। जेरै ओ सिखारसोन इंलिसनि जेरै जोङो टिचारफोरजों गोबां माने जों दावबायनानै जों लेस सोन फोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो। माने जों कमफिदेन्स कनफिदेन्सलि जोङो माने सोलोंथाइ इम्पिटेन्सखौ जों लानो हायो आरो ना। जों गावखौनो माने किलखौ इनप्रुभ खालामनो हायो जों। जों गावनि कमिनिकेसोनखौ जोङो माने गोबां माने डेभ्ल' खामना हाला लानो हायो आरोना जों दावबायनायनि गेजेरजों। गोबां माने सोलोंथाइ बा आनदार्सस्टेन खौ जोङो ओ माने बेलेग जायगानि एबा जोङो कालसा खो जों सोलोंनो मोननो हायो दावबायनायनि गेजेरजों। जोङो न'आवनो थाबाय थायोब्ला जों दावबायाब्ला जों बोर सोलोंथाइखौ जों लानो हागोन दावबायनायनि। जों दावबायनाय होनोब्लाथ' गोब गोबां माने इजि जाबाय जोंनि दा सोलिबाय थानाय आवहाय गोबां बेबिदिनो गारि मथ ओंखारबाय जेरै जोङो सम खम समनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां जायगाफ्राव जों थांनो हायो। जेरै- ओ दावबायनाय एबा जेरै ओ एलुप्रेन होनो जेरै बेफोरजों जोङो गोबां सम बेसेननि गेजेरावनो ओ एबा समनि खम समनि गेजेरावनो जों दावबायलांनो हायो। नङा होमबा नोंथां? औ दा जोंनाथ' समाबो जाना फैबाय। ओ बुङो थाङोब्लाथ' गोबां जागोन आरो ना नोंथां। ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां। नोंथाङा आंनो बेबिदि दसेस सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंना।
दे बिदिब्ला।
औ दे लुदो।